हेलौ? हेलौ? हेलौ खोनादोंंना? हेलौ? हेलौ? हेलौ खोनादों। हेल' हेल'?
हेल'?
औ खोनादों।
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
खोनादों अह अह दा दासो खोनादों ना?
खोनादों उम।
अह होमबा खोनागासिनो दा?
खोनादों औ दे बुं।
औ होमबा जों दैज्लां बोथोराव जेनाखि ओ बर'फोरा मा मा ओंख्रि जायो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ दे सावरायजागोन उम।
औ औरैनोथ' दैज्लां बोथोरनि ओंख्रि होनबा दैज्लाङाव जेखिनि मा मा मैगं मोनो बेफोरखौनो जों जायो नङा होमबा?
औ औ।
जेरैबा दि खुमब्रा दं ले-लेस्रा दं बिदिनो बिन दि, मैथा थाइबें बेफोरखौ जों दैज्लांआव जायो आरोना। बेनि अनगा अनगायैथ' थ' अनगायैबो जों ओ दाथ' दैज्लां बोथोरना गोबां जोंनि गामि ओनसोलाव ना मोननो हायो। बेफोरखौबो जायो आरो।
ओ अह।
दा नोंथांमोननि जायगायाव माबादि जानायनि सिस्टेमफ्रा बा मा-मा ओंख्रि जायो दैज्लां फ्राव बेखौ एसे फोरमायदो।
औ ओ जोंनाबो नोंथां होननाय बायदियानो-नोंथां होननाय बायदियानो बिदिनो मैथा फोरला जिंखा बेफोरखौनो जायो आरो।
औ
दा बेफोरनि अनगायैबो दैज्लांआव ओ ओरैबादि जेनेबा ओंख्रि दं जे मानि बार' बोसोरिया मोनजायो आरो।
उम-उम।
अह जेरैनाखि बेफोरखौ जों बोसोरै मोनबाय थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
उम
नोंथाङा नै दा एसे प्रब्लेम होदों आरो।
थाबथादों नामा?
थाबथादों
ओरैनोथ' दा दैजां बोथो नङा होमबा नोंथां?
औ।
खोनादोंना? हेल'
औ खोनादों-खोनादों।
हेल'
औ
हेल'।
खोनादों-खोनादों औ।
हेल'
औ।
हेल'